नोंथाङा दायो माबा खालामदों नामा?
जेबो खालामाखै आङो दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ होनबा दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
होनबा जोङो मोनसे टपिक एबा आयदानि जोङो सावरायनि ना मा होनो मा नोंथां ओ होनबा जोङो मोनसे आयदाया जाहैबाय दावमा- दाउसा बियो माबायदि समाय होयो बेनि बागै जो दसेस- सरायदोनि ना मा होनो नोंथां?
औ। जागोन दे नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो दावा माब्रै
औ दाउमा दाउसा होनोब्ला जोंनि बे बाराव बिरग्रा माखासे जिबफोर आरो। जाय बाराव बिरनो हायो बेयो मोनसे जिउआरि आरो। जायो बे दाउनाव गां थायो बे गांजोंनो बियो बाराव बिरो
औ
आरो बे दावमा दाउसाफोरा गोबां रोखोमनि दङ। गोबां गाबनि दङ गोमो गोथां गोमो गोथां बाथ गां ओ फाथ्र फाख्रा सिख्रा बायदिसिना गाबनि दङ आरो बे दाउ फोरनि नामफोरा जाहैबाय गोबां रोखोमनि दङ जेरै दाउस्रि दाउ खौ बाथ फारौ।
औ
दाउखा दाउब। गोबां रोखोमनि दाउ फोर दङ आरो
आ
फोरनि मादाव। दाउबफोरा ओ-दु दुब्लि बारियाव एम्बु बायदिसिना ओ- खांख्राइ गांजेमाफोर नागिरनानै जायो। आरो बेबायदिनो एम्फौ एनलाबो जायो। आरो आबाद फोथाराव बेफोर एम्फौ एनला। जाग्रोना फाय गोबां हेफाजाब होयो आरो आरो नोंथाङाबो ओ फुंनैसो दाउनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना।
ओ-नोंथाङाथ होनबाय ओ-दाउबआ मा जायो आरो माबायदि गाबनि दाउ दङ आरो मा मा दाउ दङ बेखौ होनखाबाय नोंथाङा ओ-बिदिनो दाउमा दाउस माखासे रोखोमनि हेफाजाब होयो आरोना बिदिनो माइ आरिफ्राव जेब्ला जोङो बोथोर लानानै जोङो माइफोर गायोबा। बे समायाव ओ एम्फौ आरिफ्रा जुदि ओ बारा जायोबा माइफोरखौ जायोबा ओ बिदिनो दाउमा दाउसाफ्रा मा बिसोरो हेफाजाब होयो आरो ना एम्फौफोरखौ जानानै बिदि बिदिनो ओ माइनि खमायलांनाय बिदिनो माइ बिलाइनि जामलांनायफोरखौ बिसोरो होबथायो आरो ना आरो बेफोरनि गेजेरजों ओ गोबां मा जाबोयो ओ बिदिनो मिथिंगायाव थानाय बिसोरो मा सोरबा सम समायहोयो आरोना बिफां लाइफांनि गेजेरजों बिसोरनि गाबनाय देंखो गोनां ओ बिसोरो मा गावजों‌ गाव मेथाइ खनलायनानै ओ बे बुहुमनि बिखायाव ओ बिदिनो मिलौदो गोनां ओ गा बिदिनो सल'फोर ख'नो आरोना नोंथां बिदिनो बिसोरनि आलादा आलादा रोखोमनि आरोना बेखौ बुंस'नो हाया ओ बिसोरनि गाबनायखौ जोङो मोनदांनो हायो नाथाय बुंनो हाया आरोना बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आरोना होनबा नोंथाङा आरोबाव फंनैसो दाउफोरनि बागै बुंबावदो
औ नोंगौ नोंथां दाउफोरा फिसिजायोबो बिसोरो न'आव फिसिजायोबो बेफोर खौ जोङो फिसिनानै रांबो खामायनो हायो जेरै न'आव फिसिग्रा दाउ जायखौ ओ हटेलफोराव हरो गोबां ओ प्रग्राम फांसनफोराव हरनाय जायो रांनि सोलायै बे खौ हरनाय जायो माने बेफोर फिसिजाग्रा दाउफोरा के केजियावनो सारिस' गाहाम ब्रैजौ रां गाहाम जायो बिदि बिदिनो गोबां दावनि फार्म खालामनानै ओ जिउबो खुङो आरो दाउ फि फिनाया मोनसे ओ जिउ खांनायनि मोनसे लामाबो जायो आरो बे फोरनि गेजेरावनो माखासे न'आव ओ साजायनानै फिनाय जायो जेरै ओ बाथ' दाउस्रि बेफोरखौ ओ फिनाय जायो बिसोरो रावबो रोङो फोरोंबा बाथ'आ गोथां गाबनि आरो बियो रावबो रोङो ओ जा रावखौ फोरोङो बे खौनो बियो बुंनो रोंगौ आरो दाउस्रि आरो बाथ' बे दाउ फोरा। आरो दाउरायफोराथ' समायना नुयो बिसोरनि गाङा जोबोद दाउ दावउराय जोलाया गां फुवारबाथाय जोबोद समायना नुयो बेनि थाखाय। ओंखायनो बेफोरखौ खायसे फियोबो। आरो बेफोरो अरनबारियाव। थायो आरो। ओरो ना। नाथाय आथिखालाव मा। माखासे दाउफोरा गोमालांनो हमबाय आरो। जेरै गंगार दाउलुरफोरा। गोमालांनो हमबाय। बेफोर गोमालांनो हमनाय दाउ आरो। माखासे दाउ। फोर गोमालांनोबो हमबाय। बिनि थाखायनो माखासे मिथिंगायारि ओ। जेंनाफोरनि थाखाय मानसिया सोमजिहोनाय जेंनाफोरनि थाखाय। ओ मुलि बायदिसिना बाहायनायनि। थाखायनो ओ दाउफोराबो अबेबा अबेबा गोमालांनो हमबाय आरो। बेफोरनि मादाव गोमालांनो हमनाय दाउफोरनि मादाव बे गंगार दाउलुर। खुंनाय बेफोरो गोमालांनो हमबाय। आरो ओ सेन्डद। है होननाय बेफोर गोमालांनो हमबाय आरो।
औ।
बेफोरो गोबां रोखोमनि आरो ओ माखासे ओ ओनसोलफोराव मोननाय जायो ओ बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि दाउफोरखौ जोङो ओ माखासे हाग्रामा ओनसोलफोराव मोननाय जायो जेरै मानास। हायुङारि हाग्रामा काजिरङा हायुङारि हाग्रामा बेफोराव गोबां रोखोमनि दाउ मोननाय जायो। बेफोराव दावराय। आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ दाउ मोननाय जायो। माखासे दाउफोरा दावबायग्रा दाउ। बो थायो जाय दावबाय दा। दसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायलाङो बेफोरबायदि गोबां दाउ दावबायनानै थांग्रा दाउफोरबो दङ। आरो बेफोरखौनो। जोङो सिरियाखानाफोरावबो दोनो। दोननानै। ओ गोबां नुथाय नुहोनानै रां आरजिनो हायो। आरो बेफोर दाउफोरनि संरैखा। थिनि थाखायनो बेफोरखौ सिरियाखानाफोरावबो दोनहैनाय जायो। आरो माखासे ओ सोरखारि आयेनबो लाबोनाय जादों जाहाथे दाउ खौ ओ रैखा खालामनानै दोननो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ गोबां दाउफोरानो बेबायदि मिथिंगायाव थानानै गोबां रोखोमनि मिलौदो देंखोबो ओ खोनासंहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे एम्फौ एनलाफोरखौ खौबो जागारनानै बिसोरो ओ माखासे खैफोद गोनां एम्फौ एनलाफोरखौ ओ जागारनानै ओ आबादारिफोरखौ एबा बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होयो। दाउफोरा गोबां ओ फिथाइबो जायो जेरै बाथ'फोरा जोबोद गोजान गोजान बिरलांनानै खोरदै फिथाइफोर जाहोयो। बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइ फोरखौ बिसोरो जाहोयो आरो। आरो बिसोरो दाउफोरा एम्फौ एनला फिथाइ बेफोरखौ बिलाइ बेफोरखौनो जानानै थायो। आरो। बेबायदिनो न'आव फिसिजाग्रा दाउफोराथ' माखासे एंखुर माइरं बायदिसिना दाना होनानै फिसिनाय जायो। बिसोरनो बेबायदि आरो नोंथाङाबो माखासे खोथा बुंनो हागोन ना दाउनि सोमोन्दै?
औ औ नोंथाङा होनबायदि सिरिाया खाना बायदिसिना दोनो बे थारैनो नोंगौ मानो होनोबा बिसोरो मा गोदान गोदान नुफेरनाय दाउफोरखौ बिसोरो मा लाबोनानै एबा उन्दैयावनो फिसिफैनानै एबा बिमा गोमाजानाय एबा ओ बिनो ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय ओ बासाफोरनिफ्राय गोग्लैनाय टाइमाव बिसोरो मा जेब्ला फरेस्टफ्राव हमनानै लाबोयोना बा बेफोरखौ लाबोनानै मा बिसोरो फिसिनानै सेरिया खानाफोर दंफैयो नङा होमबा नोंथां? आरो बिसोरो मा आलादा आलादा रोखोम रोखोमनि जायो आरोना सोरहाबा बिनो फिथाइ सामनानै सोरबाबा एम्फौ बायदिसिना जायो सोरहाबा बिदिनो बेदरफोरल' जायो नङा होमबा नोंथां? ओ खायफा दाउफोरा जेरै ओ हांसो सिलारि बिदिनो ओ सिलाफोरा बिदि नाफोर जायो। बेदरफोर जायो नङा होमबा? बिसोरो गोजौआववा बिरनानै मा ओ बिसिनि खार माबा बेरनायनि नाथायाबो गोबाङानो होनजायो। आरो बेजों लोगोसे मा लैथोफोराव मा बिसोरो नाफोर हमनानै जायो नङा होमा नोंथां? बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जायो आरो आरोना। आरो बेफोरखौ मा दाउफोरा दायो गोमानानै होमबा नोंथाङा थारैनो होनदों। मानो होनोबा बे सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे मा सुबुङाब बिसोरखौहाय मा ओ जानानै माने थांनानै थानो गोनां आरोना। माने बायनायनि जाउनावहाय मानो होनोबा थांनानै थानो थाखाय हयथ' मानसिफोरा मा ओंखामफोरनि रसा नांनानै मा बिसोरखौह बुथारनानै जानांगौ जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे मा बिफां लाइफांनि जाउनाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ बिदिनो आबाद मावनायनि जाहोनाव बिदिनो नांगौ रोखोमनि फसल दिहुनांगौनि जाहोनाव मा बिसोरो मा खारनांगौ जाबाय आरोना। गोजान गोजान जायायाव ओमफ्राय सोरहाबा मा बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय मानोबा बिदिनो गाज्रि रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव बिसोरो मा जाफ्लांनानै बिसोरो थैनांगौ जाहैबाय। आरो बिदिनो लासै लासै गोमालांनो हमबाय थिग बेबायदिनो ओ सुबुं अनजिमा बानायजों लोगोसे ओ बिदिनो बिसोर बिरफ्रा बिदिबा बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोरा बायदि बायदि रोखोमनि गाफ' दाउफोरा समायहोग्रा दाउफोरा ओ थैेलांनो हमबाय आरोना ना। ‌ नंङा होमबा नोंथां? आरो नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव मुवाफोर दाज देरबावनो गोसोबा बुंदेरनो हागोन।
औ नंगौ। दाउ होनोबाथ' ओ गोबां रोखोमनि गाब फोरबो थायो जेनेबा दाउखाया गोसोम जायो। ओ दाउब'आ गुफुर जायो आरो बेबायदिनो दाउ गोमो दङ जाय गोमो गाबनि जायो आरो बेबायदिनो बाथ'आ गोथां गाबनि जायो, आरो बेबायदिनो फाख्रा सिख्रा ओ रुवा दावउथुनफ्रा एसे फाख्रा सि ख्रा जायो फाथिखेरौफ्राबो ओ गोमोराव फोरबो थायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गाबफोरनि थायो आरो दाउआ बेखायनो बियो समायना नुयो आरो दा आरो बेफोर दाउफोरखौनो माखासे डिसक'भारि सेनेलफोरावबो देखायनाय जायो मानो होनबा बेफोर मिथिंगानि मोनसे नुथाय नालाय बेफोरखौ मिथिंगायारि नुथाय हिसाबै ओ गोबां फट'ग्राफारफोरा ओ खेबनानै रां आरजिनो हायो आरो ससियेल मिडियाफ्राव आपलड खालामनानै
औ'
आरो बेबायदिनो बिसोरो ओ जो जोलाबो थायो बिसोरो जो जोला थायो आरो बिसोरो फिसा आजायो आरो फिसा बिदै दैयो बिदै दैनानै बिसोरो बिसोरो फिसा आजायो आरो दाउफोरा बिदै दैेयो बिदै दैनानै फिसा जायो ओ जायो ओमफ्राय बे दानो आरो आ एम्फौ एनला बायदिसिना फिथाइ सामथाइ होनानै बिसोरो फेदेरो आरो गावनि फिसाफोरखौ आरो बेबायदिनो बे बेबायदिनो दावमा दाावसाफोरा देरलाङो आरो मिथिंगायाव गोसारनानै थायो
होनबा नोंथां समावबो जाबाय दोन्थ'नानैसै नामा
औ दे दिनैनि सावरायनायखौ एसेबांनो दोन्थ'नोसै नोंथां साबायखर थाबाय